हेलौ नोंथाङा खोनादों नामा?
औ खोनादों दे नोंथां।
हेलौ खोनादोना अ अ होमबा नोंथाङा दायो फ्रि?
औ फ्रियैनो दं नोंथां।
अ अ होमबा मोजाङानो नोंथां। अब्ला नोंथाङा ओ फ्रिबा जोङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै।
औ सावरायजागोन नोंथां।
तपिकआनो जाहैबाय आबाद। आबाद मावनायनि सायाव आरो
औ।
औ होमबा जोङो ओ आं नों नोंथांनाव ओ कुइस सोंनोसै माने मोननैसो सोंथि सोंगोन आरो माने नोंथां थांमोननि ओनसोलाव मा-मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। ओमफ्राय बेफोरखौ माबोरै मावनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ जोंनि ओनसोलावथ' आबादखौ गोबां रोखोमनि मावो। ओ बिदिनो जोङो बोथोर लायै बोथोर आबादफोरखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो मावनाय जायो आरो गुबुन गुबुन ओ आदबजोंहाय। बिदिनो जोङो गाहायै दाथ' जोंहा दैज्लां बोथो- थोर नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
खोनादोंना? औ ओ बिदिनो जोङो औ औ जोङो गाहायै दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनै जोङो माइनि आबादखौनो मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ ओ जोङो बे माइनि आबादखौहाय जोङो ओ गासैबो जोङो न'खर न'खरहाय जोङो बोसोरसेनि बे जानो थाखाय जोङो ओंखाम जानो थाखाय बे आबादनि ओ माइनि आबादखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बिदिनो जोङो बे ओ माइनि आबादखौहाय जोङो माबोरै मावो ओ बेनि सोमोन्दै एसे- सुंद'यै बुंनोसै ओ ओ जोङो माइनि आबादखौ मावनोब्ला जोंनो गिबियावनो ओ बे माइखौ गायनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनो खोथिया नांगोन। नङा होमबा? औ बे खोथिया खोथियाखौ जों मानिफ्राय बानायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जों बेखौ ओ माइज्लिनिफ्राय जोङो खोथिया फोनाय जायो बे माइज्लिखौहाय जों बोरै बानायो होनबा। जोङो बे माइ- खौनो ओ माइज्लि एबा जों खोथिया फोनो थाखाय हरसे एबा जोङो हरनै हरथामसो जोङो दैयाव सोमनानै दोनो नङा होमबा? दैमा-दैसा एबा फुख्रिफोरावहाय ओ बिनि उनावहाय जेब्ला बियो गाजा बेरो अब्ला जोङो बिखौहाय ओम दुब्लिखौहाय जोङो दुब्लि दब्लायसे एबा दब्लायनै जोङो बिदि ओ हालेवना लानानै बेखौ हाब्रु हा खालामनानै बेयाव जोङो फोनाय जायो आरो।
औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो बियो रज'नानै ओ जेब्ला रायो एबा देरो अब्ला बियो खोथियानि महर लायो आरो जोङो बे खोथियाखौनोहाय ओ फुनानैहाय जोङो मुथा मुथा खालामनानै ओ जोङो बेखौहाय ओ माइ गायनायावहाय जोङो बाहायनाय जायो। ओ बिदिनो जोङो माइ गायनोब्लाबो जोङो ओ गोबां हानि गोनांथि जायो। नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो खायफा-खायफा न'खराहाय बिखौ ओ गोबां बिबांनि हा- थानायफोराहाय ओ बिदिनो गोबां गेदेर गेदेर जोङो फालांगियारि खालामनायबो नु-नुनो मोनो माइनि बिदिनो खायफा खायफा न'ख- न'खराहाय बेखौ ओ न'खराव एसे इसे जानो थाखायल'बो एसेल' बिबांनि ओ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो बे माइनि आबाद मावनायखौहाय। जोङो बे माइखौ गायनो थाखाय- ब्ला जोङो गिबियावनो ट्रेक्टर एबा ओ नांगोल ओ हजोंहाय जोङो बेखौ एवग्रोनानै लानो नांगोन नङा होमबा नोंथां? औ एवखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ एवखांनायनि उनाव जे जोङो बेखौ जेब्ला हाब्रु हा जायो अब्लासो जोङो बेयाव बे माइखौहाय गायनो हायो। बे माइ आबाद मावनायावहाय जोंनि बर'फोरा गोबां नेमखान्थिफोर एबा फोरबो फालिथायाइफोर खालामनानैहाय जोङो माइखौ गायजेननायनिफ्राय जोब जासिम फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बिदिनो जेरै जों माइ गायजेननाय समाव माइ गसा लानायनि फोरबो खुंग्रोयो बेनि उनावसोहाय जोङो माइ खौ गायो जेब्ला जोंहा माइ गायनाया जोबथि साम सफैयो बै समावहाय जोङो हाल जांख्रा एबा बा फाख्रि गायसननाय बायदि फोरबो खुंनानैहाय जोङो रंजा खुसियै बे माइनि आबाद मावनायखौहाय जोङो फोजोबनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ बिदिनो बिदिनो जोङो दान मोनब्रै एबा मोनबासोनि उनाव जेब्ला बियो देरनानै फिथाइ थायो अब्ला ओ जोङो बेखौहाय न'आव हानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो ओ बेखौहाय जों औ बिदिनो माइ हानानै जे नानानैहाय जोङो बेखौहाय ओ नाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ सान्दुुंआव लामनानै ओ मिलाव जोङो सौनो लांनायखौ नुनो मोनो बिदिनो सौना लाबोखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ जावनानै माइरं खालामनानै ओंखाम संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ बिदिनो माइनि आबाद- खौहाय मावनाय जायो। ओ दैज्लां बोथोराव बे ओ माइनि आबाद मावनायल' नङा जोङो ओ बिदिनो बे ओंखामफोरजों जानो थाखाय जोङो बायदि रोखोमनि मैगं-थाइगं मैगंफोरनि आबाद मावनायखौबो जों नुनो मोनो।
ओ बिदिनो ओ मेसें बोथोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरनि आबाद मावनाय नुनो मोनो बि दिनो जोङो बै आबादफोरखौहाय बै मैगं थाइगंनि आबादफोरखौबो जोङो ओ खायफा न'खराहाय बेखौ फां-फालांगियारि खालामनो थाखायबो गोबां बिबांनि जोङो ओ आबाद मावनानै हाय ओ रां बुथुमनायखौ नुनो मोनो आरो आरो जोङो बेखौहाय ओ फालांगियारि खालामनो नङाब्लाबो जोङो आथिखालावहाय न'खर-न'खर जोङो बिदिनो इसे-इसेल' बिबांनि बाबो जों न'आव जानो थाखायल'बो ओ एसे-एसे ओ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ-नंगौ-नंगौ
ओ बिदिनो ओ जेरै मेसें बोथोरनि गोरान आबादफोर होननानै बुङोब्ला जेरै सो ओ सबाय ओ सिबिं बेसर ओ आरो फार बै ओ दैज्लां बोथोराव मावनाय फाथो आबाद बायदिफोरावहाय जोङो ओ गोबां जोङो रां खामायनो हायो बेफोरखौहाय जोङो बिनि आबाद खौ मावनानैहाय जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो जेरै जोङो थावबो दिहुननो हायो नङा होमबा बेसर आबादनिफ्राय जोंङो ओ थाव मोननो हायो बे थावआ आबोथ' जानाय थाव आबोथ' ओ आथिखालाव जों बिनि बेसेना गोबां बिबां जाबाय नङा होमबा ओ बेनि ओ बेसेनाहाय गोबां जानायनि जाहोनाव जोङो बेखौहाय जोंनि ओ गोरिब सुबुंफोराहाय बायनानै जानो थाखायबो ओ एसे गोब्राब जायो नङा होमबा बिदिनो जोङो बे बेसरनि आबादखौ मावनानैहाय जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा मोननो हायो जेरै थाव मोनो आरो बेनि ओ बेनिफ्राय ओंखारनाय सख्ला बायदिफोरखौबोहाय सावनानै जोङो खारदै बानायनायखौहाय जोङो नुनो मोनो ओ बिदिनो बे खौ हाथाइ बाजारफोराव फाननानैबो गोबां रांबो खामायनो हायो। बिदिनो जोंहा गोबां ओ आबाद मावनानैहाय गोबां ओ रां खामायनोबो हायो आरो जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो ओ नुबोबाय थादों औ नोंथाङाबो बे आबादफोरनि सोमोन्दै एसे ओ फोरमायनानै होदो।
अ अब्ला ओ ओ आबादखौ नोंथाङा ओ मोजाङैनो फोरमायलांबाय माने मोजाङैनो मोजां फोरमायलांनाय आरो ना ओमफ्राय आङो दा बुं सै नोंथाङाथ' बुंलांबाय माइ आबादखौ माबोरै गायो होनना अब्ला आङो बे दैज्लां बोथोरनिनो फाथो आबादनि गायनायखौ एसे बुजायनोसै नामा
औ दे
औ अब्ला बे फाथो आबादखौ जोङो माने फाथो आबादाबो मुंदांखा आरोना ओ माइनि उनाव फाथोफोर खौबो जोंङो गायनाय खोनानो मोनो जेराव जोंङो बे फाथोनि फ्राय जेब्ला फाथोखौ गायनो नागिरो अब्ला जोङो हाखौ खेबसेबा खेबनैबा खेबथाम बिदि हालेवनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो हा गोरानाव हा गोरानखौ माने हाग्रा फुथारनो थाखाय फास्टाआव ट्रेक्टरजों हालेवग्रोसिगोन ओमफ्राय ओ बिनि उनाव जोङो आरोबाव खेबसे हालेवबावो जेराव जोङो माने गुन्दै गुन्दै खालामामजोबसिगोन आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो फाथो बेगरफोर दङब्ला बेखौ लाना फैनानै माने लारि लारि लारि फोलांसिगोन आरोना बेगर खौ ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो हासारफोर होसिगोन बेयाव गोबोरखि हासार बा जियानो जा हासारा आरो जियानो जा
औ
बिदि होलांसिगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो जेब्ला बियो देरो। अब्ला जोङो बिनिफ्राय मैगंथ' मोनजाखायो बेखौ जोङो फा थो मैगंबो जायो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ बिनिफ्राय दिरुं मोननो हायो माने औ बे दिरुंआवनो जोङो फाथोनि बस्था होननायखौ नायो फाथोनि बस्थाखौ बानायनाय जायो। बे फाथोजोंनो आरो फाथोनि दिरुं फाथोनि बस्था ओमफ्राय जेब्ला बे फा थोआ गोरान जायो फाथोखौ फोरानो अब्ला जोंना मुंदांखा मोनसे मैगं मोनो जायखौ जोङो नारजि होनना बुङो आरो बे नारजिखौ जोङो ओ बेनिफ्राय मोननो हायो आरो माने बेनो मुंदां खा बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा ओंख्रि आरो बे नारजिया जेरै नारजि अमा बेदर बेफोरबायदि जानायखौ खोनानो मोनो आरो औ औ ओमफ्राय ओ नोंथाङाथ' ओ आरो बुंलांबाय नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो आबादनि अनगा फाथो नारजि बेसर बेफोरबायदिाबो होमबा जोंनियावबो बिदिनो माने बिलं ओ बेफोर मोननैखौनो गायो जेरै फाथो ओमफ्राय माबा मा होनगोन ना आबाद आरो फाथो ओमफ्राय ओ माइ ओमफ्राय बिदिनो गायबावो। जेरै लेस्रा आलु बेफोरबायदिबो दंबावो। होमबाबो ओ मैगं-थाइगं ओमफ्राय मेसेंनि मैगंफोर जेरै नोंथांमोनानाय बायदि बेसर आबाद ओ
औ
जिंखा, कबि ओ ओ बिदिनो ओ फान्थाव बेफोरबायदि ओ गायनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने मेसेंावबो जोंनि थिंबो ओमफ्राय गोबां सुबुङानो बेखौ ओ बेफार फालांगिनि थाखाय गायो। न'आव जानायनि थाखायबो एफा एनै गायो माने नख न'खरसे फोराव होमबाबो गोबाङानो बेखौ जो ओ जोंनिथिं फाननो थाखाय गायो आरोना ओमफ्राय जेराव जोङो फैसा मोननो हायो। बेफार फालांगि खालामनानै बा-बाजारफोराव फानहैनानै ओ फायखारिनो फोरनो होनानै जोङो ओ फैसाफोरखौ मोननो हायो आरो ना बिनिफ्राय रां खामायनो हायो रां खामायनायखो खौ नुनो मोनदों ओमफ्राय दा आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव अ र' आरो जोंनि ओनसोलाव माने मोनसे गायबावो। साहा आबाद खालामनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनबावो नोंथां।
औ
औ बे साहा आबादाव जेनेबा जोंनि ओ ओनसोल जों गुवार गुवारै गायनायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो जेनेबा साहाखौ गायबाथाय बेखौथ' माने बोसोरै गायनाय जाया खेबसे गायबाथाय बियो देरग'बाथाय दुइ तिनि बा पास बोसोरसोनि उनाव बे जेब्ला देरो गोजौ जायो खाजा जायो अब्ला जोङो बेखौ दैज्लां बोथोराव खानायखौ नुनो मोनो आरो माने सिजोन बाय सिजोन खाजायो आरो बे दंफाङा ओमफाय बेनि उनाव खाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ खलम होनानै नेक्स्ट इयार नेक्स्ट फैगोन बोसोरनि थाखाय बेखौ दोननाय जायो आरो जेराव जोङो साहानि बेसेनखौ केजि हिसाबाव जेनेबा जोंनिथिं दायोथ' त्रिस थाका थारटि ओ थ्रिस थाखा बा थार्टि फाइभ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो बेफोर ओ साह-साहानि बेसेनखौ आरोना। जियाव खोनादोंना नों
औ खोनादों दे औ।
औ-औ ओमफ्राय दा लकडाउन जानायावसो बेखौ माने जोबोद फैसा मोननायमोन आरो माने केजि एक केजियावनो पन्सास थाखा गाहाम बिदि मोननाय आरो ना माने लक दावनाव टु थावजेन टुइनटि बा नाइनटिन बिदियाव। बे समाव माने टुइन्टि औ बिदिनो टुइन्टि टुइन्टि ववानफोराव माने आरो बे आसामनि साया जोबोद मुलुगनाङैनो मुंदांखाखा। बेखाय माने बेखौ ओ दिमान्ड दं आरोना आसामनि साया दा बेफोर खौनो गायो आरो जोंनिथिं आरो नोंथांमोननि ओनसो नोंथाङा माबाफोर बुंनो गोनां दंबावो नामा आबादनि सोमोन्दै?
अ उनाव गोलाव सम मोनबावबा फिन खेबसेबाव रायज्लायफिनसिगोन नोंथां जोंना समा थ' एसे गोलावनो जाबायना ओ जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै दे।
औ-औ-औ जागोन दे नोंथां औ दे गोजोन्थों।